हेल'
औ हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ ओ दिनै बिदिब्ला जोङो बैसागु आयदानि फारसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
औ दे होमबा नोंथाङा एसे ओ बुंग्रोदो बैसागोनि बागै
औ बैसागो बुङ्लाथ' नोंथां जोंनिया जेनेबा ओ जोंनि हारिल' नङा जेनेबा गुबुन गुबुन हारिफोराबो बे बैसागुखौ फालियो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ बिदिनो जों बैसागोखौ गोदो गोदाय जों बिजाबफोराव मोनबोनाय एबा जोंनि आबौ आबैमोना बुंबोनायब्ला बुंबोनाय बायदिब्ला गोदो गोदाय बैसागोखौ से दान फालियो होनना ओ बुं ओ खोनानो मोनदोंमोन आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो बैसागोखौ दा बिब्दि फालिदा दा स्नि सानल' फालियो नोंथां
उम गोदोथ' जोंना दान मोनसे फालिनाय जायोमोन बैसागोखौ
औ नंगौ नोंथां दाथ' बिब्दि फालिनाय जाला दा स्नि सानल' फालिनाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो ओ मोस ओ जेनेबा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु हो-होननानै जों मिथिनाय जायो नोंथां बिदिनो मोसौ बैसागखालि जों औ
मोस थुखैनाय जायो औ ओ नोंथाङा ओ बे मोसौखौ थुखैनो थाखाय मा मा
औ औ औ मिथिगौ नोंथां। जेन'बा जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जों बिब्दिनो जोङो बिदि हालदै गोथां लायो। ओमफ्राय बिदि फान्थाव फान्थाव लायो आरो। औ पानिलाव लायो। आरो बिदि ओं दिगलि गुटि लायो नङा होमबा नों थां औ जों बेफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि बि जेनेबा दैमा बिलो नङाब्ला ओ जोंनि
हाखरफोराव दैमाफोराव थुखैहैयो। औ बिदिनो जोंना थुखैखांनायनि उनाव हांगार आरो थाव गो थांखौ ओ लगायनानै मोसौनि बिखुङाव फोननानै होनाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ
नोंथांमोननिथिंबो बिब्दि मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बिब्दि फोननो होयो जानांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिं बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ लाव फान थाव सारखांनानै ओम बिदि हांगार फोनखांनायनि उनाव मोसौखौ हेगारनानै होयो। एबा मोसौनि दिरुंखौ सोलायनानै होयो गोदान होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ ओ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। जेनबा बैसागोआव जेनेबा जोंनिया गोखा गोखै ओ ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां? मैगं थाइगं औ नोंथाङा बेफोरनि मुंफोरखौ मिथिगौ नामा नोंथां मा मा?
औ जोंना ओ गोबां गो गोखा गोखै खानानै जायो। ओ बिदिनो ओ माथि गालदाब ओमफ्राय दिंखिया माइसुन्द्रि ओमफ्राय आरो गोबां दंबावो फोरा गोबां जोंना औ थालिर फस्ला औ औ बिदिनो औ दिंखिया गोबां ओ गोबां रोखोमनि मैगफोरखौ जोंना बुं थुमनानै ओ संना जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो बे थुैनाय सानसेयाथ थांबाय बेनि नखानायै जोंनिया जेबा ओ से बैसागोनि ओ से थारिख नङा होमबा नोंथां बे से थारिखाव जोंनिया फुङावनो जोङो दुगै दुगै लोमै जों बिदिनो दखना एबा फालि इदि बिदि इदिनो ओ औ गस्ला गाननानै औ जोङो नआवनो थानाय जों बाथौआव जेनेबा ओ दुगैस्र लोब जां लिरनानै जों आलारि बाथि लगायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ओ जों बिदिनो ओम बे बे दिनाव ओ जोंनि गेदेरफोरखौबो खुलुमो एबा उन्दैफोरखौ ओ
औ उन्दै
औ बोर होयो एबा औ
औ जों बिदिनो गावनि न'खराव जेनेबा जों बिदिनो खुलुमखांनानै जों गामि फारसे ओ जोंनि गोदोरखौ खुलुमहैयो। आरो उन्दैफोरखौ अनो बिब्दिनो जोङो अनानै जों मायाफोर बिदिनो जोङो गस्ला बिदि मायामायि बिदि मान होयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बिनि नैथि सानखालिथ जोंनिया बैसागो मोसानाय नंङा होमबा नों
औ ओ बे बैसागो मोसानायावनो जोंहा ओ बरफोरनि खाम सिफुं जथा थरखा औवाजों बानायनाय थरखा खा ओमफ्राय बिदि ओ ओमफ्राय सेरजा गंगोना लानानै जोंना मोसाहैनाय
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि जेनेबा बैसागो फोरबोआव मा मा गाबनि जेनेबा दखना बिदि गामसा गानोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंना बैसागोआव गोबां रोखोमनि ओ दखना दखना गस्ला एबा गामसा गाननाय जायो नाथाय बांसिनानो गोमो गाबनिखौ गानो आरो बैसागुआव
औ नंगौ नोंथां
गोमो गोजा आरनाइ गे रेगां फास्रा बेखौ लानानै जोंना बैसागो मोसायो आरो हौवासाफोराफोरा गामसा एबा गामसा गोथां गानो ओमफ्राय गस्लाया जोंना आरनाइ गस्ला बा गानो ओमफ्राय आरनाय लायो आरनाइजों बानायनाय गस्ला गानो आरोना दानि ओ
औ दा औ दानियाथ बिब्दिनो बांसिन सोलिदों नंङा होमबा नोंथां उम बिब्दिनो नोंथां औ औ जोंनिया बिब्दिनो ओ जेनेबा बिदिनो खाथि खाला गामिफोराव मोसानो थांनानै जेब्ला बैसागोनि जोबथा सान स्नि सानखालि जों जेनेबा गामियावनो रंजायो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो गामियाव रंजानानै जा गामिनि मानसिफोरा एबा अननानै फैसा ओ रां हरनायफोरखौ जों लाबनानै जों जेनेबा गासिबो गामिनि मानसिफोरा जेनबा बिदिनो खाना जानो थाखाय हा हाथाय एबा बाजारफोर खालामनानै जों जयै खाना जानायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ गोदो थ' बिदि ओ दाउदैसो हरोमोननो माने आं मिथिनायाव आरोना गोदोनि दिनाव फो ओ बिदि रां हरनाय जायामोन होनना खोनादों आङो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जों बिजाबफोरावबो ओ औ बिजाब फोरावबो फरायनो मोन्दों बिदि दावदै हरदों माद इदि होननानै जेनबा गोदो गोदाय माइरंनि सोलाय बिदि दावदै हरोमोनना
औ औ औ नंगौ नोंथां औ। बिदिनो जोंहा बैसागोआव ओ खननाय गोबां मेथाइफोरबो दङ। जेरैहाय सेंग्रा सिख्ला एदाव गथ' गथायफोरनि ओ बोराय बुरै फोरनि आरो दुखु दाहा जो फोरनिबो ओमफाय दि सोरखौबा मोजां मोन नानै फोरमायनो नायगिरनाय बिदिनो गोबां एद दावलायनाय बिब ओ बिगुमै बिबोनां बिनि गोबां मेथाइफोर दङ आरोना औ।
ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसो बिबदिनो बैसागो ओ फोरबोआव बिदिनो बैसागुनि मायबा मोनसे जेनबा बिदिनो बैसा आव खेलाफोर होनाय जायो नामा नोंथां?
हो मा होनदों नोंथां?
ओ नोंथांमोननि जेन'बा गामि एबा ओनसोलाव बिदि बैसागो ओ समाव बिब्दिनो गामिफोराव बिबदिनो खेला ओ बिदिफोर होनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनियाव ओ बैसागोफोराव बिद दिनो ओ खेलाथ' इबिदि होनाय जाया नाथाय गुबुन गामियाव होनाय जायो आरोना बिदिनो बैसागो दानियाथ' बैसागोनि फांसन ओ बिदि दोङो आरो जोंना बिदि ओ बैसागुआव बिदि एक्सट्रा माबा लाया आरोना‌। फांसन लाया जोंना।
औ।
लास्ट बैसागोनि लास्टआव लामा गाथेनाय फुजा जायोना? बेयाव जोंनिया ओ बयबो गासिबो गामिनि बोराय बुरै गथ' गथाय बयबो रंजायो आरो दा नोंथाङा।
औ नंगौ नथां।
नाथाय बिदि खेला होनायखौ नुवाखै आं जोंनि गामियाव नाथाय गुबुन गामियाव नुनाय मोनदों।
औ नंगौ माने गासैबो गामिनिया एखे जाया नालाय। ओ एसे‌ आलादा आलादा जायो। थिग बेबायदिनो नों थांमोनाव ओ बिदिनो बेफोर जाया जोंनिथिं बिदि जायो आरो नोंथां जेनेबा बिदि खेला होयो। खारनाय बारनाय बिदिनो काबादि फुटबल गेलेनाय। बिदिनो ओ हांसो अमना। हमनाय बिदि खेलाखौ जोंनि गामियाव होयो आरो नोंथां। बिब्दिनो बे ओ बेखौ होखांनानै जेनेबा बिदिनो जेब्ला हर जायो, जों मोसानाय बादायलायनाय बिब्दिबो कम्पिटिसन होनाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो गुबुननिफ्राय ओ मेथाइ रोजाबगिरि लाबोनानै जों मेथाइ रोजाबनो होनायफोरखौबो जोंनि गामिया बिब्दिया सोलियो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां, गुबुन गामियाव गुबुन जायो जों गामियाव बिदि जाया। ओं।
औ नंगौ। ओ नोंथांमोननि जेनेबा उ गामि ओ गामिनि सुबुंफोरा बिब्दिनो गामियावल'ओ रंजायोना
औ ओ जों गामिनिया माने जोंनि गामियावल' रंजाया ओ सें ओ गामियाव जोंनिया मोननै ओ बिदिनो हानजा जायो सेंग्रा सिख्लानि मोनसे ओमफ्राय बोराय बुरै ओमफ्राय गथ' गथाय फोराबो ओ गुबुन गुबुन हानजो जाना मोसायो आरो ना बिदिनो सेंग्रा सिख्लाया गुबुन गुबुन गामियाव थाङो बोनाय बुरैफोरा एसे गामि खाथि दाब दाबसे बा दाबनै गामियाव ल' मोसायो खिन्थु सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख सिख्लाफोरा गुबुन गोजान गो गोजान जायगायाव थांनानै मोसायो आरो
बिब्दिनो मोसानायनि अनगायैबो खायसे बोराय बुरैफ्रा जेनेबा मोसानो थाङालासिनो जों बिदिनो माइरं बिबथिंनायफोरखौबो जों नुनो थाङो आरो नोंथां बैसागो फोरबोआव।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननिसिमबो बिब्दि ओ नुनो मोनो नामा नोंथां जेन'बा
औ नंगौ नोंथां नुनो मोनो जों गामियावबो बिदिनो गोबां फैयो आर ना। बिनो फैयो थांनायथ' गैया जों गामिनिफ्राय नाथाय फैयो आरो बेलेग गामिनिया।
औ माने गाव गाव रंजा बैसागुाव रंज ना माने एसे आलादा आलादा जेनेबा गावनि जेनेबा गाव माबायदि जा ओ मोजां मोनो बिदिनो खायसेया जमा जानानै मोजां मोनो आरो खायसेया बिब्दिनो हारसिं हारसिं बिबायना एबा मागिनानै मोजां मोनो नङा।
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंना बैसागो मोसानाया गोदो गोदो समनिफ्राय दानि जुगनिया जोबोर सोलायनाय नुनो मोनो आरोना जोंङो दानिया एसे आलादा जायो गोदोनिया एसे आलादामोन
औ नंगौ नोंथां गैया नोंथां जोंनिया
औ औ दे नोंथां उनाव लोगो मोनफिन मोनफिनलायसिगोन दे होमबा नोंथां औ